हेलौ
औ
खोनाबायना।
औ खोनादों नों
ओं अब्ला बिमानि बिबादि सोमोन्दै दसे सम दोङो रायलायबावनोसैय दयथ' रायलाय जोबनाय जायासै नालाय। नङासै उम बिबार होनोब्लाथ' जोंहा रोखोम रोखोमनि बिबार दङ। जेरै गुफुर गोजा गोथां गोमो नङासै गायजानानै दंबा मा मा बिबारा मा रोखोमनि बिबार नोंथांनि न'आवलाय दङ बेखौ फंनैसो खोन्थाहरनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ ओ ओ जोंहानि न'आव दङ होनोबा आङो ओ दायोथ' दैलां बोथोर नङा होमबा नोंथां।
उम
ओ बां बांद्राय ओ बांद्राय बिबार गायबाबो ओ जोंहानि न'आव ओहो दायो जानो नागिरा मानो होनोबा जोंनि न'आवहाय दै बेफोरबायदिनो दै बाना लोमसाव फैयो।
औ - औ
बेनिखायनो आङो दायो ओ बेफोरबायदिनो दाउदै फुल आरो दाउदै बिबारानो मोननै गाबनि दङ मोनसे गिदिर आरो मोनसे एसे फिसा। गुफुर गाबनिनो आरो बियो ओ बिनिफ्राय गलाब बिबार दङ गलाब बिबाराबो जोंहा ओ गोजा गाबनि थायो आरो गलाब गाबनिबो थायो आरो गुफुर गाब निबो थायो।
नोंंगौ
आरो - आरो बिनिफ्राय गेन्दाय फुलबो दङ आरो बिनिफ्राय दाउ स्रि आथिंखौबो जोङो गोबां गाबनि नुयो गुफुर गाबनि गोजा गाबनि गलाब गाबनि बा गोमो गाब नि बेफोरबायदिनिबो नुयो।
औ अब्ला नोंथां उम
औ
दे नोंथाङालाय मा-मा फुलखौ मोज जां मोनो ओरैनोलाय नोंथाङा मा-मा फुला नोंनि थाखाय जेरै मोजांसिन बबे फुलखौ नोंथाङा मोजांसिन मोनो आरोना बिनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नोंथाङा दे। आरो मा-मा फुलखौ गायनानै मोजां मोनो
गलाब बिबारिखौनो बांसिन मोजांसिन मोनो।
औ
आरो बिनिफ्राय जोङो
सानफ्लावाराल' जोंनि थाखै उम गोनांथि नंगोना नङा जेरै सानफ्लावारनिफ्राय जों मा मोननो हायो थाव मोननो हायो। ओ नोंथांनिलाय सानफ्लावारा माबादि।
औ सानफ्लावाराबो मोजाङानो खोब जोङो बेफोरबायदिनो गोबां बिबारजोंनो जोङो बेफोरबायदि जोङो मोखाङाव फोननाय थाव सेन बेफोर खौ जोङो बानायनाय नुनो मोनो जेरै मोखाङाव फोननाय फाउदार फोरबो जोङो बानायनाय नुनो मोनो।
उम
आरो जोङो मोनसे जबा बिबार होननाय दङ बेखौबो जोङो खा-खानायनि थाखाय गोबां मोजां होननानै जोङो मिथिनाय जायो ओ बे खौ जोङो देग्लिनानै खानायाव फोनोबा जोंनि खानाया मोजां जायो।
औ
बेफोरबायदि-बेफोरबायदि होननानै मिथियो आ
उफुरा जिथा बिबार होननाय मोनसे दङ बेयो जोंनि देहानि थाखाय बा जोंनि स्किननि थाखाय खोब मोजां आरो बे बिबारा।
औ
बेखौबो जोङो मा गोबां सुबुंखौनो जोङो फोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
ओ जेरै ओ नोंथाङाथ' रसखौ बा गुलाप फुलखौ मोजां मोनो बिनि सिमबोला मा। ओ बेखौ मानो मायाव बाहायो आरो मा खारन आरो मानो बियो जोंनि थाखाय
नामजादा बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा जेरै गुलाप फुला नायनो समायना आरो बिनि आखलाबो माबायदि बा बिनि आखला मा-मा बेखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
गलाब बिबार होनोबा जोङो गलाब बिबारखौहाय ओ खानायाव लानाय जा बिबार बेखौबो जोङो बे गलाब बिबारजोंनो जोङो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो।
उम
औ बिनिफायथ' आङो गोबांखौ मिथिया बाट बे खानायाव ओ खानायाव लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे उ गलाब बिबारजोंनो जोङो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो।
उम
आरो जोंहा ओ बेफोरबायदिनो मिथिंगानिफाय मोननाय जानाय ओ जा ओ जेरै गोबां रोखोमनि बिबार दंबावो जोंहा ए फाजि जा जायो बा ओंख्रि जाजायो।
औ
ओ जेरै बासिखा बिबार बा आजिनाय बिबार मुदफुल बिबार बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जोङो बिबारबो मोननो थाङो मिथिंगाजों मोननाय
उम
औ जोङो बासिखा बिबारफोरखौ अनलाबो जानो हायो बा एवनानैबो जानो हायो।
औ
ओ बासिखा बिबारा एसे गोखा जायो ओ बिनिफाय जोङो आजिनाय बिबारखौबो जोङो बेफोरबायदिनो अनला बा फाजि जानो हायो। ओ बासिखा बिबाराव एसे गो खैहोनांगोन मानो होनोबा बासिखा बिबारा एसे माननो नागिरो। ओ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो बिबार मोननो हायो आरो नोंथां।
ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बिबारनि सोमोन्दै फंनैसो। हेलौ खोनायासै नामा नोंथां? हेलौ हेलौ हेलौ खोनायासै नामा नोंथाङा?